औ
खोनादोंना नोंथांङा आं दिनै नोंजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
मा होनदोंमोनथाय
आं दिनै नोंजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायनो हागोनमोन नोंथां
आं अनला जोंनि बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां दे
खोनादोंना नोंथांङा जोंनि बर'आ दोरोंङारि अनला ओंख्रि होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ आजौ आजौ आजैफोरनिफ्रायनो जाबोगासिनो बे अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर'फोरनि गोथावसिन मोननाय ओंख्रि होननानै जों बे अनला ओंख्रिखौनो बुंनो हायो अनला ओंख्रिखौहाय माइरं माइरं माइरंखौ सिगांग्रोसोमनानै बेखौ अन गुन्दै उवालाव देनानै वाल गायेनजों देनानै अन गुन्दै खालामनानै अन गुन्दै खालामनानै बेखौ दोननानै जोंङो ओंख्रि संङो बा बेदरफोरजों दाउफोरजों संनाय जायो औवा मेवाइजों संङो दाउफोरजों संङोबा दाउफोरखौ एवग्रोनानै बेयाव जिरा मस्ला गासिखौबो हरग्रोजोबनानै दसे गोदौ होनानै जों अनला ओंख्रिखौ आखायजों फ्रि फ्रि गोथाव जानाय बायदि ह हरनो हायो अरनानै जों अनला ओंख्रिखौ संङो नोंथां खोनादोंना नोंथांङा
खोनादों खोनादों
बेयावहाय जोंङो नांगौ रोखोमनि खारै खारैखौ जोंङो बर'नि दोरोङारि खारै बानायनाय खारैखौहाय थालिर फस्ला नि बिगुरफोरजों बानायनाय जायो। जोंङो बे खारैखौ सरगारनानै जों खारैखौ अनला ओंख्रियाव हरसनो अनला ओंख्रि गैया अब्ला गोथावसिन मिलौनाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोंङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो। दोरोंङारि ओंख्रियाव नारजि नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिया नारजि ओंख्रिखौबो जों बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो नारजि ओंख्रिखौ बोरैहाय संङो होनोब्ला नारजि ओंख्रिखौ सिगां नार्जि बिलाइखौ फाथो बिलाइखौ फोराननानै फाथो बिलाइनिफ्राय नार्जि जायो। फाथो बिलाइखौ फोराननानै बे फोराननायखौहाय जोंङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोयो जा जाहाथे बिनि गोखाया खारो होननानै गोदोनिफ्रायनो फोरमायनाय दंङो नालाय ओंखायनो जोंङो नार्जि बिलाइखौ दैयाव सोमग्रोयो दैयाव सोमग्रोनानै दैयाव सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै आरामसे अरावहाय जोङो बेखौहाय दसे गोदौ होनानै जोङो बे सागंजों साग्लिग्राय जायो जाहाथे नारजि बिलाइआ गुरै रुयो आरो साग्लिनानै जोङो बेवहाय खारैबो हरदेरबाय खारै हरनानै जोङो बेयावहाय नों माबाफोर गोथाव मोननाय बेदरफोर हर बेनो गोसोबा नों बेयाव हरनानै संनो हायो आरो नारजि ओंख्रिखौ अब्ला नारजि ओंख्रिया बिराद गोथाव जायो होननानै गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं आरो बियो गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बिनि उनावहाय दङ सबायजों साम' सबायजों साम'जोंखौबो जों बर' 'बरफोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो मानोना जों साम' दैसायाव थांनानै खनहैयोब्ला दै बर' हिन्जावफोरा दैसायाव थांनानै खनहैनानै साम' सबाइजोंबो जायो आरो अनला ओंखिरि जोंबो जायो सबाइ ओरैहाय जायो होनोब्ला सबायखौबो बेबायदिनो रुग्रोनानै रुग्रोनानै बेयाव बर'नि दोरोङारि खारैखौ होग्रोनानै बेखौ सागं जों साग्लिनानै स सबायखौहाय रुइहोग्रोनानै दोनो आरो बिनि उनाव साम'खौ एवनानै स सबायाइखौहाय हरनानैहाय बेखौहाय फोमोनो आरो बिनि उनाव बेयावहाय गंगार दुनदियाफोर होयो जाहाथे थे गंगा दुन्दियाबो मोनसे बर'नि दोरोङारि दोरोङारि मैगंडावहाय गोग्लैयो बियो मोनसे जि आइटेक मोननाय जोंनि बर'नि दोरोङारि दोरोङारि मैगं बेखौहाय जोङो लास्ट जोबनायावहाय हरो आरो माबाखौ गंगार दुन्दियाखौ अब्ला ओंख्रिया गोथावसिन जायो
औ
बेबायदिनो जोंनि बर'आव गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ बे बेफोर ओंख्रिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो मानोना बेफोर ओंख्रिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया जाबोगासिनो दं आरो दासिमबो जागासिनो दं बेफोर ओंख्रिया दासिमबो सोलिगासिनो दं नोंथां खोनादोंना नों
खोनादों नोंथां
बेबायदिनो अनला ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रि बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय थाखाय बर' हारिया दासिमबो बे ओंख्रिखौ सोलोंनानै संबोगासिनो दङ बियो जोलै जोलै उन जोलैफोरनोबो बे ओंख्रिखौ फोरोंलांनाय फोरोंलांगासिनो दङ गोदोनि आबै आबौफोरा जेेरोखोमै फोरोंलांदों बेबायदिनो इयुन जोलैनि थाखायबो बे ओंख्रिखौ फोरोंलांगासिनो दङ आरो बियो सोलिबोगासिनो दङ नोंथां दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला बुंनो हासिगोन आंनो सावरायनो हादों
अ नोंथां आंबो माने जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायनो थांदों फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथाङा बुंलांदो
नि फोरबो होननानै बुङोब्ला जों जोंनि गाहायसिन फोरबोआनो मा बैसागु बेनि उनाव लग मागु दामासि आरो मोनसे दङ खाथि गासा बिनि गेजेराव आङो मागो दमासि आरो खाथि गासानि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों मागो दमासिखौ जोङो मा होनो माग दानखालि फालिनाय जायो आरो माग दाननि सेथि सानखालिनो बेखौ फालिनाय जायो।
औ नोंथां
बारा रं जानाय मोसानाय खाम जथा सिफुं बेफोरखौ लानानै बारा मोसानाय जायाबाबो बे दिनखालि बर'फोरनि न'खर न'खर जानाय लोंनाय मानो बेयाव जेनिबो आंखाल गैया आरो मानो लारु फिथा सौराइ बे समाव जोंनि बर'फोरनि मा होनो माइ हानानै एबा माइ मोनो गोरलै गोदान मोननायफोरखौ मा होनो बयनिबो न'खर न'खर मान थाजोबो आरो ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ होननाय बायदि माने बयनियावबो न'खर न'खर माइ बाख्रिआव माइ थायो। बे समाव जोङो मा होनो जानाय लोंनाय मोनसे बार माने फोरबो फालिनाय जायो बेखौनो मा होनो मागो दमासि होननानै बुङो। बे सानखालि जोङो मा होनो लारु फिथा मानो बेनि जानायनि सिगां सानसे सिगांनो जोङो मा होनो हाग्राखौ सो मनानै माने एसे रुइनानै रुइ होनानै आरो उवाल गायहेनाव माने देनानै लाग्रोनाय जायो। बेखौ जोङो बेनि सिगां सिबिं सिबिंखौबो मा होनो बेजों संफानाय जायो आरो लारु सिथावजों सिथावाव होनानै।
माने बेयाव बर'फोरनि मोनसे फोरबो आरो बेबो। माने बियो
बे समाव जों बर'फोरा मानो मा खालि माग दान नि मोनाबिलि मा होनो फुं समावनो मोनसे फोरबो दङ बे जादों बेलागुर सावनाय बेलागुर सावनाय ओइदिनखालि माने फुङावनो जिब जुनार एबा दाउसिन दाउला नुयैबायदि मानो जोबोद गोजांनायनि माबायावबो जोङो दुगैनानै मानो दाउसिन दाउला बा दाउखा नुयै बायदि दुगैनानै लानानै मानो बे बेलेगु गुर सावनाय मायाव अराव मानाय जायो आरो अर सायनाय बा बेलागुर सावनाय जायो। बे सम जों दाउखा नुयोब्ला बादुवा जायो होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो ओंखायनो जोङो मानो सो रांफा माफा समावनो दुगैनाय जायो ओमफ्राय आरो बेयाव मोनसे फोथायनाय दंबावो जोंनि गय बिफां गय बिफांखौ खायो फिथाइ थायग्रा बि फांफोर जेरै खान्थाल गय थाइजौ जोंनि बर' न'खर न'खर थानाय बारियाव थानाय बेफोर बिफांफोरखौ मा होनो थारमानि बे बिफांफोरखौ खानायनि जाहोनानो जादों जाहाथे जोंनि बै बिफां लाइफांफोरा मालायनि न' न' थांनानै बा फिथाइफोरा मोजां थायो ओमफ्राय माबाया बेफोरबायदि होननानै फोथायनाय दं। द आरो
औ
फोथायनायनि थाखायनो जोङो मा होन गय बिफांफोरखौ माइ जिगाब एबा खोथिया फुनानै बै खोथिया गसा खानाया बे बेखौ दुरुंखौ लाबोनानै बेजों खानाय जायो आरो ओमफ्राय बेयाव मोनसे फोथायनाय दंबावो जाहाथे सासे सोरबा उन्दै गथ'खौ बानानै मानो खायोब्ला फिथाइफोरा बुरजा थायो होननाय मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेयाव
औ
जोंनि बर'फोरा मा नो देनानै लाखानाय अन गुन्दैफोरखौ मानो आरो फिथा बेफोरखौ मा नो बयनिबो न'खर न'खर ज' ज' जालाय नायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेयाव जोङो मोनसे फोथायनाय दङ बेनो जादों दों फिथा लावदुम फिथा लावदुमखौ बे दिनखालि मागो दमास खालि जानाय जाया माने फिथा लावदुम जायोब्ला मोसौ नाव दुमालु जायो होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो बर'फोरनि गेजेराव बेखायनो जोङो मा फिथा लावदुमखौ मागो दमासिखालि जानाय जाया बे मागो दमसिखालि जोङो रंजा बाजायै ज' ज'यै मान बेनि न'खर बैनि न'खर थांलायनानै नै माने ज' ज' माबा लारु फिथा खांलायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि गेजेराव दङ बे फोरबोफोरनि गेजेरावनो दंबावो जोंनियाव खाथि गासा बेबो मोनसे मा होने आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो आरो बे फोरबोआव मा होनो बर' आइजोफोरा ओ दुब्लियाव थांनानै कतिक दाननि एक थारिक खालि गिबि सानखालि आरो मा दुब्लियाव थांनानै आला रि बाथि बा जेवारि सावैनायखौ नुनो मोनो आरो बे समाव मानो बेयाव मोनसे से फोथायनाय दङ आरो बिगियानारि माबाबो दङ आरो बेयाव मोनसे मानो बर' हिनजावफोरा बेयाव थांनानै ओ माइ दुब्लियाव थांनानै माइ मोननाय माबाफोराव ओ आलारि बाथि सावहैनाय जायो बे आलारि बाथियाव जोङो थाइगिर बिखं एबा थालिर माबाजों खना बानायनानै सावनाय जायो थाव गोथांजों ओमफ्राय बेयाव जोङो आ ओ थाव गोथां ओमफ्राय सेवारि बेफोरखौ लानानै थांफानाय जायो आरो ओमफ्राय फ्राय फाथो सेरना बेयाव दोननानै सावनो थाखाय बेखौ लांफानाय जायो। बे आलारि बाथि माने खाथि गासा सावनायनि मोनसे फोथायनाय दङ जाहाथे जोंनि माइ फोरा एमफौ एनलाया जाया मोजाङै मोजांनो मानो माबा दिखांनो हायो मोननानै एमफौ एनलाया गाज्रि खालामा नसथ' खालामा होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो मोनसे बिगि गियानारि फोथायनायाव बिगियानारिबो जोङो मोननो हायो। मानो बै आलारि बाथि सावनायनि अरजों बै माइयाव बानाय मा माइखौ जाग्रा एम्फौ एनलाफोरा मानो बै सोराङाव मानो आलारि बाथिनि सोराङाव फैनानै थैफैयोनो बेबायदि होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो बेखायनो जोङो माने खाति गासाखौ माने फालिनाय जायो आरो बे मोनसे जोंनि नि दोरोङारि फोरबो
औ
बेबायदिनो जोङो मानो जोंनि फोरबोफोरखौ गाजा गोमजायै नङाब्लाबो बे खाथि गासाखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जाया होमबाबो बेबो जोंनि मोनसे आंगोनि फोरबो होन नानै जोङो फालियो आरो आंनि बुंनाया एसेनोसैमोन नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ खोनादों गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
अ होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै
नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां औ दे दिनैनि थाखाय
थोद बोरै बोरै जाला जोबखोथाय